हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ होनबा जोंहा मोनसे ओ आयदानि सायाव रायलायनि ओ जायनाखि होनो एग्रिकालसार आबाद मावनाय
औ नोंथांमोन जोबोद मोजां आयदा
औ होमबा आं जागायनोसै नङा होमबा औ औ दा आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंहा एकदमबारे ओ थैस' थांस' माने बेजोंनो ओ आबादारि होनना मिथिखायो बर'फोरखौ
नंगौ नोंथां सैथो
बयबो बयबो माने बर'फोरा आबाद मावनानै जाखायो
नंगौ नोंथां नंगौ
आबाद मावनाया माने गुदि मोनसे ओ थांना थानायनि राहा बादि जायो आरो जोंना
सेैथोे नोंथां
औ दा आबाद मावनाय होनबा जोङो बयबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो मावजोबो ओ गावबा गाव गावबागाव सम आरो बोथोर लानानै मावो नङा होमबा दा जोंहा नै दा दा बुंनो थांङोब्ला जोंहा ओ दैज्लां बोथोराव बांसिन मा जायो ओ माइ गायनाय नंङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
मावनाय बाहाय बयबो बेस्थ' दा
औ नोंथां
साफ्रोमबो जोंनि बर'फोरनि न'खर न'खर न'खर माने मानसि ज' ज' जालायनानै माने ज' ज' माइ गायलायगासिनो आरो दा माने बोथोरा माने फुरा माइ गायसावनाय आरो बे
औ नोंथां
औ ओमफ्राय दा बाहाय जोंहा नुनो मोनो जे गोदो माबायदि ओ गायोमोन नङा होमबा माइखौ
औ नोंथां
औ गोदोहाय जोंहा नांगाल जुंगाल
औ नोंथां
मोसौ मैसो बेफोरजों ओ हालेवनानै नंङा होमबा हाल एवनानै गायनाय जायोमोन ओमफ्राय गोदोहाय ज' ज' बिदिनो हाजिराफोरबो बांद्राय लानाय जायामोन। माने आजिखालिथ' नोङो हाजिरासो होजोबो सासे-सासेयावनो थिनस' सारिस' बिदि हाजिरा लानांगौ जायो आबाद मावनो थाखाय माने जेसेबां बुरजा ओ हा दङ माने जेसेबां आबाद मावनो गोसो जादों एसेबां माने दा आजिखालि फैसा नांगौ जाबाय
नंगौ नोंथां
बुरजानांगौ जाबाय नङा होमबा ओमफाय दा बुंनो थाङोब्ला नों मोसौ मैसोआबो बांद्राय ओ जोंङो आबाद मावला बिदिजों माने दानि गोनोखो मुगानि बांसिन जायनाखि ओ ट्रेक टर होन पावार टिलार होन नङा होमबा बेफोरजोंसो बांसिन मावग्रा जाबाय आरो। ओ जों नुनो मोनो। दा गोदोनि बादि जोंहा ज' ज' नांगोल जांख्रा जालायनायबो नुनो मोनला। नङा होमबा गोदोहाय जोबसै जोबसै सोरनिबा सोर खराव जुदि ओ ओ गायनानै गायनाय फुनायफोरा जुदि जोबजोबो होमबा लास्ट टावहा लास्टावहाय मोनसे दब्लायसेखौ माने नांगाल जांख्रा जानाय जायोमोन। ज' ज'नो गोदो दाहोना रुवाथि बा बुरजामोन नालाय नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
दानि जुगावथ' न'खरसेयावनो दाना रुत्रिबो नुनो मोनला जाहैबाय।
नोंगौ नोंथां।
बयबो गावबागाव ओ खामायनानै आबाद मावनानै जाग्रा जाहैबाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दिनो जोंनाव माबा ओ मा होनो खौ ओ आबाद ओ आबाद गायनायाव बुंनो थाङोब्ला दा माइ जागासिनो दङ। ओमफाय बिनि फर बिनि उनावहाय जोंहा फाथो जागोन ओ सबाय जा जागोन।
औ नोंथां औ।
ओ सबाय जागोन जुंखाम जागोन माने बेंसि गायनाय जागोन माने जेसेबां आबादा माने गावबा गाव बोथोराव माने बोथोर लायै बोथोर गायनाय जायो आरो।
औ नोंथा।
ओ ओमफाय बिनि अनगायै जोंहा ओरै मैगं थाइगं दङ नङा होमबा। दा बर'फोरनि बर'फोरखौथ' मिथिखागौ जोंहा बारि बागान एसे एसेसो
नंगौ नोंथां नंगौ।
बार बागान एसे एसे थाखायो एसे हाफोरा गुवार गुवार थाखायो। दा बेफोराव जोंहा बहुद रोखोमनि मैगं थाइगं गायो आरो। जे रोखम दा दा मोनो जोंहा जोगोनार, खुमब्रा आ लाव नङबा ओ सबायबिमा बेफोरखौ माने न'खरावनो जोंहा मोनजोबखायो मैगं थाइगं। माने एसे एसे एनै माने खस्थ' खालामबानो मावनानै मावनानै माने एसे एनै मावबानो माने मोनखायो आरो।
औ नोंथां।
दा बेफोरजों जोंहा बुहुत ओ माबा सोलियो माने न'खर सोलियो नङा होमबा। ओमफाय बिदिनो बिथिनो आजिखालि आबाद मावनानै आजिखालि ओ आबादखौ माने दिहुननानै बाजारावबो फालांगि मावनानै जानायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव नङ होमबा।
नोंगौ नोंथां नोगौ।
जेसेबांखिनि न'खराव नांगौ न'खराव जानाय लोंनायखौ नांगौ बेखौ दिहुननानै आरोबाव जे आग्लायो बेखौ जोंहा ओ फालांगिबो खालामो बाजार ओनसोलफोरावव
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबो मोजां मोनसे जेनेबा आबाद मावनाय होनोबा जोंहा दा दानि जुगाव सि ओ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोनसे माखासे आ माने हाखौ लाथ'नानैबो मावनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा। आ गुवार गुवार बागान बानायनाय नुनो मोनबाय। साह बागानफोर मा बागानफोर माने आजिखालि बहुद आबादारि बिफानाबो माने हेफाजाब हरो आजिखालि नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां ।
औ आबाद आबादनि लन बायदिसिना हरो दा बेफोरनो आरो माने बेफोरजों जोंना गामि ओनसोलाव स'लिगासिनो दं आरो । ओमफाय दा नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदो आबाद मावनायनि सायाव।
औ नोंथां हागोन ओ नंगौ नोंथां आबाद मावनाया जोंनि ओ सुबुं माहारिनि मोनसे थांना थानायनि राहानि लामा नङा होमबा दा जोङो आबाद मावोब्ला जेरै आथिखालनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय गोबां फाराग दंसै आरो आबादखौ गोदोना जोङो न'नि जेनाखि न'आव जानो थाखाय बेफोरबायदिनि थाखायल' मावोमोन गोदो गोदायनि समफोराव ।
औ औ ।
बिदिनो बै समफोरनि जेनाखि आबाद मावनाय आरो दानि जे आबाद मावनाय आबादफोर मैगं थाइगं बा बिफां लाइफां गासैबो बेफोरो एखेयानो नाथाय बेफोरनि जेने एसे फारागथि होनोब्ला बेफोरनि मावनाय आदब खायदायाबो एसे सोलायबाय आरो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो आथिखालनि आबादफोर मावनायनि जेनाखि माखासे आदब खायदाफोर बेयाव जोङो दा नुनो मोनसै गोबां गोदान गोदान मेचिनफोरजों ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरो माने बेफोरजों मावनाय नुयो मानो होनना बुङोब्ला जों गोदो नांगोलजों एवोमोन हालखौ नङ होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ ।
बै नांगालजों हालेवनाय समाव जोंहा एसे माने खस्थ' जायो एबा मोसौ आबो खस्थ' जायोमोन मानसियाबो खस्थ' जायोमोन नेंफालायोमोन । दा औ नंगौ । समबोलायो जेराव सानब्रै सानबा बा सप्ता स्नि साननि जेनाखि खामानि बेफोरखौ जोङो सानसेयावनो फोजोबो ट्रेक्टर बा पावार टलारफोरजों हालेवनानै दा जोंहा ओरैनोथ' जोंहा दा नुनो थाङो जोंनि जेनाखि सुबुंमाहारि दैज्लां हिसाबै जोंहा बांसिन जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बिथांमोनखौ दुब्लियावनो नुनो मोननाय जायो । जायो नङा होनोमबा नोंथाङां मानो होनना बुङोब्ला दा माइनि आबादखौ गोबां ओ माइनि आबादनि बोथोर दा जोङो बेखौ मावगासिनो माइनि जेराव दुब्लियावल' नुयो आरो दानि समगाव ए बिदिनो जोंहा आबाद होनोब्लाथ' माइखौल' मख'जाया । गोबां सबाय सिबिं बिदिनो फाथो बेफोरबायदि आबाद । उसुफोराव मावो गावनि बोथोर लानानै दा माइनि बोथोर हिसाबै जोङो माइनि बोथोरखौ मा माइनि आबादखौनो मावगासिनो आरो । दा जोङो नैबेखौ मखनांगोन नोंथां जोंहा आबाद मावनानै माबाफोर ओ माबा मोननो हायो नामा? रांखावरिफोर बेफोरनि सायावबो नोंगौ बे सैथो नोंथां । जोङो आबाद मावनानै गोबां माने सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायनाय बा न' जिउ खांनाय रांखान्थिनि जेनाखि जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांना लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों । गोबां माने ओ जेरै आथिखाल सिगांफोरनि समाव नुयोमोन जों जेरै जाखि माइनि आबाद बेफोरखौ जोङो न'आव जानो थाखायल' मावनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बेफोर खौ माने बांसिनै मावनानै आरो माइनि आबादखौ माने ओ फालांगि यारि बिथिंआव लांबाय आरो
औ औ
ओ गोबां मानि सुबुंफोरा बेबायदि माइफोरखौ बुरजा बुरजा मानि आबाद खालामनानै ओ गोबां गुबुन गुबुन हादा माबाफोरावहाय हादोरसाफोरावहाय जोङो दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनदों नंआ होमबा नोंथां दा बिदिनो जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव जेनाखि आबाद मावनानै ओ जेसेबांनाखि जे आबाद मावदों बिथांमोना दा फालांगिरि बिथायाव लांजोबबाय बेनिखायनो दा बिथांमोनहा मानि ओ गामि ओनसोलफोरावबो साख्रि साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोङो मानि बेफोर बायदि सोलोंथाइ लायाखैबाबो जोङो मानि बेफोरबायदि आबाद मावनायनि सायाव एसे रोंगौथि थानायलाय जोंनि गामिनि आइ आफामोना एसेबाबो लेखा रोङै सुबुंफोराबो माने आबादजों माने न'खर सालायगासिनो नंआ‌ होनबा नोंथां
औथां
औ दा बिदिनो जोंहा जेरै आबादनि बोथोर हिसाबै दा माइखौ गायदों आरो माइखौ बोरै गायो बेफोरनि सायावसो सावरायसि बे नंआ होनबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
माइखौथ' जेरै जोङो हालेवनांओ खनथाम खनब्रैसो हालेवनाङो नांगोलजों एवनोबा आरो जोंनि जेनाखि दा गोबां दुब्लियाव ट्रेक्टरनि आवाजजों होनोनासो नङ होमा नोंथां ट्रेक्टर बा पावार टेलार बेफोरनि बेफोरनि दारैसो माने जों हालेवो दा दा बेफोरखौ हालेवनानै ओ जोङो माइफोरखौ गायगासिनो आरो गायदों आरो माइखौ मारै गायै सिगां जोङो जायनाखि माइजि होनो नामा नोंथां बे माइलिखौ जोङो औ माइ लि माइज्लिखौ जोङो सिगां फोनानै लाग्रोयो जै माइज्लिया थ' खोथिया महर होयो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बे खोथियाफोरखौ खौ जेनाखि हाल हा मोननाय हालोवनानै बेयाव जोङो गायहैयो इनिफ्राय जोङो बेखौ गायनानै एसे गोबाव थानाङो जेरै दान मोनथा मोनब्रै सो बेनि उनाव जोङो माने माइ फिथाइ मोनो आरो नंआ होमबा नोंथां दा माइफोरखौ जोङो ओ हानानै ए गोदो दिनावथ' सावरि बादालि जालायनानै हालायोमोन गायलायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोबां बुरा ओ रांनि जेनाखि गोनांथि जानायलाय जोङो बेफोरखौहाय मानि माइ हानोबो गायनोबो जोङो ओ माबा हाजिरा खामला मानसिसो माने फैसा होनानै जों मावहो नांगौ जाना फैयो नंआ होनबा दा
औ औ नोंथां
बिदिनो जोंहा ओ हाखांनानै बिदिनो जेनोबा हाजिरा मानसि लेंंहरना हाखांनानै जोङो बै माइफोरखौ जोङो न'आव लाना फैयो बा सोरबा सोरबा दुब्लियावनो मानि माबायो आरो दोनो दोननानै मानि मारा होयो मारा होयो मानि जोंहा मारा होनाया नैबेनो जे माइनिफ्राय माइ बिफांनिफ्राय जोङो माइ फिथाइफोरखौ मानि आलादा खालामबाय नंआ होनबा नोंथां दा बेखौ जोङो आलादा खालामनानै ओ बे माइ फिथाइफोरखौ जोङो माबाआव लाङो खाथिनि अबेबा मिलफोराव लांनानै जों बेखौ सौहोहैयो सौनानै बै माइनिफ्राय जोङो ओ माइ बिगुरा आलदा आरो माइरंआ आलदा माने गुन्दै ओंखारो आरो मोनसेआ माइरं ओंखारबाय आरो जायखौ जों जायो नङा नोंथां होनबा माइरंआ बेनो बेनि उनाव जोङो बै ग औ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय दे होमबा नोंथां औ